हेल' खोनादोंना नोंथा अ अ नोंथाङा दा मा खालामनानै दं?
मा होनदों नोंथां?
नोंथाङा माबाफोर मावदोंमोन नामा?
ओ ओरैनोसो दं नोंथां जिरायनानै
आं नोंथांजोंहाय एसे जोंनि बर'फोरनि बागै सावरायनो था खाय हरनाय जादोंमोन आरो सावरायनो हागोन ना? औ दे होमबा
औ
खोनादों ना नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
नोंथाङा जोंनि बर'फोरनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा
औ
औ दे फोरमायदे
खोनादोंना नोंथां औ दे खोनाबाय
दे फोरमायनो हागोन ए आङो फोरमायनो सान सान्दों उम जोंनि बर'फ्रा मा-मा जानाय एबा रंजानाय फोरबो फालियो बेफोरनि गेजेराव जों जोङो मा-मा फालियो होननानै बुङोब्ला जेरै ओ धोरो फोरबोया जाहैबाय बैसा गु बेनिफ्राय धोरोम बैसागु फोरबो खेराइ फोरबो ओमफाय ओ काति गासा बरायनाय बिनि उनाव द' माग गो दमासि बिनि उनाव दंबावो जोंनियावहाय उम सिसुवानि बागै आङो नोंथांजों फोरमायनो सानदों फोरमायनो हागोनना उम आमथि सुवाया जाहैबाय जेरै ओ जोङो जेरै बैसा सागु फोरबो जों रंजा बाजायै खुंनाय जायो बेवहाय जोङो ओ आमथि सुवाखौहाय जेबो रंजाथाइ फोरबो खुंनाय जाया आरोना ओ फोरबोखौ साननै साननैल' फालिनाय जायो आरो बर'फोरा आमथि सुवा सानखालि बुहुमखौ सुवा जानानै ओ सुवा जायो होननानै जोङो फोथायो बेनिखायनो बे फोरबोआवनो हा जावनाय जाया हालेवनाय जाया बिफां लाइफांखौ दाना बिफाङाव गा गाखोनाय आरो बाख्रियाव गा खोनाय हाबाखौ मावा आरो मानि थाखाय होनबा बे सुवा जायो होननानै जोङो बर' सुबुंफ्रा फोथायोमोन आरोना बेनि अनगायैबो जोङो आमथि सुवा फोरबोआवहाय फुङावनो सिखारनानै जोङो फालियो आरो दासिमबो ओ थास' बिलायावहाय गाय गाइखेर लोङो आरो बे दिनखालि जेरै सुवा जानायखौहाय सुस्राथों होननानै माने गोथार जाथों होननानैहाय बेनि अनगायैबो जोङो आमथिसुवा फैनायनि सिगांनो जे बर'फ्रा गोजौआव दैखांनानै दोननाय गाहायाव बोख्लायनानै दोनो आरो दैखांनानै दोनोब्ला जोलैनि बेगरफोरा गाजा गला जायो होननानै बर'फ्रा फोथायो आरोना खोनादोंना नोंथां
खोनायाखै औ
आसे सुव आसे सिुव खालि बिफां लाइफाङाव दानोब्ला बिफाङा एबा हाग्रा फोरा जाखांनो रोङा होननानै जोङो फोथायो बेनिखायनो जोङो मोजां बिफांफोरखौ दाना बेनिखायनो जिनिसफोरखौ जेनेबा नांगौ जि फसफोरखौ गोजौआव दिखांनानै दोननाय जोलै बेगरफोरखौ ओंखायनो हाननानै दोनो आरो बेहाय माने बे फोरबोखालि गासिबो सुवा जायो नालाय ओंखायनो जोङा बेवहाय गोजौआव दोनना दोननाय मै बेगरफोर आरो बिफां लाइफांफोरखौ दाननाय जाया आरो हाग्रा बंग्राफोरखौ नाथाय जोङो दाननायबो जायो माने बे गाज्रि गाज्रिफोरखौ जेनेबा गाज्रि हाग्राफोरखौबो जोङो गामि गामि लामाफोराव जोङो दा जोंनि बर' गामिफ्राव नुनो थाङो आरो एवनानै। दोननायखौ मानि थाखाय थाब रज'वा होननायखायनो जोङो बे गाज्रि बुस्थुफोरखौ थाब जाखायनायनि थाखाय जोङो दाननाय जायो। जायो आरो खोनादोंना नोंथां? औ बेनिखायनो जोङो नाङि गाज्रि बिफां लाइफां बिफां बेन्दों बेलाबो बे सानावनो एवस्रांनानै लानाय जायो होनब्ला।
औ।
आमथिसुवाखौ स्नि सान फालिनाय जायो बे सान बे स्नि सानाव बर'फ्रा न'खर न'खर हाबनानै थाइजौ खान्थाल फिथाइ सामथायाइ जायो आरो।
सिबिय आ
खालिनो न' बां सिब ग्रा हासिब हानि संग्रा दो दोख्लाखौ गारहैजोबनानै ओयदिन खालिनो न' बां लिरस्लाङो। जि जोम सुस्राङो आरो बेबादिनो बे फोरबोखौ बिदाय होयो। रंजाथाइ फोरबोआव मोनफा हाबा आफादजों गोरोबथा थानाय जेबो हेफाजाब होयो आरो फोरबोफोरा मोनफा समाजनि हारिमुखौ दैदेन आरो रोखायो बेखौ बेरखांहोनाय नुनो थाङो आरो। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों थ'।
ओह बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि बर'फोरावहाय फोरबो होननानै बुङोबा दंबावो आरो कारतिक फोरबो बेखौहाय जोङो माला फालिनाय जायो होनबा आं नोंथां। एसे फोरमायलांनो सानदों खा्तिकखौबो बे फोरबोआवबो जोङो बैसागुफोरनि बायदि रंजा बाजायै खुंनाय जाया आरोना। अहम बेहाय खालि ओ ओरैनो दुब्लिफ्राव आलारि बाथि सावनाय बायदिसिना बेफोरखौ मावनाय जायो। बेखौ माला मावनाय जायो होनबा आसिन कारतिक दानाव माइ माइ दुब्लिफोराव सोमखोर महर लायो माइया थरायो बे थरायनाययाव थों लोखि दुब्लिनि महरै बर'नि आबादारि समाजाव हास्थायनायनि खरां '- बिखौ लाबोयो आरो बे सानखालिनो जोङो बर'फ्रा मा खालामो थाइगेर बिखं नङाबा जे जेरै जेवारिफोरावहाय जानाय थाव थाव गुबै होनानै खुन्दुं आवाजों आलारि बाथि सावनाय जायो आरो। बे सावनाया दा जेरै दुब्लिनि अनगायैबो जोङो जेरै न'फ्राव मोसौ गोरलिफ्राव बेखौ सावनाय जायो आरो। दुब्लिफ्राव सावनानै जेरै बर' हिनजावफोरा थांनानै बेहाय जेवारिफोराव थाव गुबै फुननानै जेरै बे बिला माइ बिदांखौहाय बुस्रिनाय जायो आरो जाहाथे बे सेवआारिबायायदि माइनि माइनि बेगरफ्रा गोग्गो जायो आरो बिदांफ्रा गोलाव जायो होननानै जोङो सुबुंफ्रा फोथायो। आरो बे आलारि बाथि सावनाया जाहैबाय जोंनि बे एम्फौफोराहाय माइखौ दाजाथों होननानै जोङो बे अराव बारसोम फैथों होननानै जोङो बेखौ सावनाय जायो आरो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। नोंथाङाबो जोंनि बर'फोरनि बागै माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ नोंथां आंबो मानै जोंनि बर'फोरनि खुगा थुनलाइनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नोंथां। खोनादोंना नोंथां? औ जों खुगा थुनलाइ होननानै बुङो ब्ला मा होनो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो खुगा खुगा सोलिबोनाय माबाखौ थाब एबा बाथ्राफोरखौनो माखासे माबाफोरखौनो मा होनो खुगा खुगायै सोलिबोनाय बा थ्राफोरखौनो बुंनो हायो आरो जेरै दङ जोंनि बर'नाव माखासे न'आव रायज्लायग्रा रावफोर ओमफाय बिदिनो खुगा मेथाइ सल'बाथा गोजाम सल' बेफोरबायदिनो बाथ्रा बाव, बाथ्रा फान्दाय, बाथ्रा फांथे बेफोरखौ जों बुंनो हायो आरो आङो दा मा होनो नोंथांजों सल'बाथानि सोमोन्दै बुंनो सानदों खुगा मा होनो खुगा थुनलाइखौ जोङो मा होनो लिरनाय महराव नुनो मोननाय जाया आरो खुगा खुगासो सोलिबोनाय जायोखाय बेहा माने लिरगिरि थाया एबा लिरगिरि नागिरनानै मोननाय जाया बेखौ बुथुमनायसो जायो बुथुमगिरि होननानै बुंनो हायो बेखौ जोङो गोदो गोदायनि आबै आबौमोननिफ्रायनो सासेनिफ्राय सासे बास्लाय बास्लाय फैनाय आरो खुगाजों खुगा बेखौ आरो जोङो बेखौ खुगा थुनलाइ खुगा राव एबा खौमोनबो होननानै बुंनो हायो आरो
औ
दा नोंथांदों खुगा थुनलाइनि सिङाव थानाय सल'बाथानि सोमोन्दै सावरायनो सल' बाथायाबो खुगा थुनलाइनि मोनसे बा हागो बेयाव लिरगिरि थाया बेयाव खुगाजों खुगा फलिबोनाय आरो माने गोदो गोदायनि समाव माने आ, गोलोम बोथोर नि सिथलायाव जिरायनाय समाव एबा बिफां सायाव मा होनो मोनाबिलि समाव आरो सिथ्लायाव जिरायनायाव बिबै बिबौजों सिथ्लायाव जिरायनाय समाव माने सल' बाथा खोनासंनाय हुद दा दङमोन आरो बिफां जिरायनाय समाव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै मा होनो बिबै बिबौ एबा देरसिनफोरा मा होनो सेरजा दामनानैबो सल' खोन्थानाय गोदोहाय जोङो मोननो हाबोदों आरो खोनायो नाथाय आथिखालाव नुनो मोनला बेफोर मा होनो बेफोर सल'बाथाफोरखौ जोङो समनि आंखालाव एबा दानि आथिखालनि थासारिजों माखासे गोरोबनो माबानो हायैयाव जोङो बेफोर सल'बाथाफोरखौ बेबायदि खोनासंनाय जाला आरो गोदोनि समाव बिफां सायाफोराव थानानै माने बिबै बिबौ फोरा खोन्थानायफोराुरा दङमोन आरो बेनिफ्राय जों माखासे सल'बाथा मोनबोनो हायो जे रै मा होनो फोरमायनाय सल' बोसोनथिनाय सल' आरो जिब जुनारनि सल' सियान जाम्बानि सल' बेबायदिनो बे सल' बाथाफोरनि गेजेरजों जोङो माखासे गियान मोननो हायो आरो बायेरानि उफेरा गियान मोननो हायो एबा सोलोंनो हायो ओ सल'ायाव माने बेर मिथि जाया बेयाव ज खालि बुथुमगिरिखौल' मोननाय जायो गोदोनि समाव मो आं सल'बाथाखौ ओ बांद्राय बेबायदि बुथुमगिरि गैया एबा लिरनानै दोननायावनो ज माखासे सल'बाथाफोरा गोमालांनो हमबाय बेबायनो खुगा थुनलाइनि सिङाव आरो जों मोननो हाबावो बाथ्रा फान्दाय बाथ्रा भाव आरो ओमफाय खुगा मेथाइखौबो जों मोननो हायो। खुगा मेथाइखौ जोङो आथिखालाव बाहायबोनाय नुनो मोनो बेबायदिनो जो ङो जेरै बैसागु फोरबोआव ओ बैसागु फोरबो रंजानायफोर जोङो खुगा मेथाइ खननानै मोसानायखौ मोननो हाबोदों
औ।
ओ खुगा मेथाइयावबो जोङो माने लिरगिरि मोननो थांङा आरो।
औ औ।
जोंनि बर' हारिनि मानो माखासे खुगा मेथाइफोरा लिथगिरि गोयै माबायाव लिरनानै दोनजायैनि जाहोनाव मानो गोमालांनो हमबोबाय। बेदिनो जोङो मोन खुगा मेथाइाव जों गोबां बाहागो राननो हायो जेरै ओ ओ हाबायाव खननाय खुगा मेथाइ गथ' बुरखायनाय खन गथ' बुरखैनायाव खननाय खुगा मेथाय ओ बेबायदिनो हादान सिफायनो थांनायाव खनाय खुगा मेथाइ जोहोलावफोरनि हादर मोजां मोननायाव बबेबा हादर मोजां मोननाय खुगा मेथाइ। बेबायदिनो जि दानायाव खननाय खुगा मेथाइ
औ।
बेफोरबायदि गोबां खुगा मेथाइ मोननो हायो आरो गुबुन गुबुन मा होनो लिरगिरिफोरा मा होनो खुगा मेथाइखौ गुबुन गुबुन बाहागो रानलांदों। बेबायदिनो जोङो गथ' बुरखायनाय खुगा मेथाइयाव मोननो हायो गोदोनि समाव बिमाफोरा मानो बिब' एबा बखालिफोरनो ओ उन्दै गोरलैखौ दोनो गथ'खौ दोननानै माने राहा बिहा थांङोब्ला बिब'फोर ला नांगौ जायोब्ला गथ'आ गाबो ब्ला बेबायदि गथ' बुरखायनाय ओ मेथाइखौ खननानै मानो उन्दैखौ बुरखायनाय जायोमोन आरो बखालि एबा बिब'फोरा। जों बेखौ मोननो हायो हाबायावबो जोङो बैराथिफोरखौ जंखायनानै खननाय माखासे खुगा मेथाइफोर मोननो हायो ओ आरो मा हाबायावनो जों हिनजाव गोदानखौ जंखायनानै खननाय माखासे खुगा मेथाइफोर मोननो हायो बेबायदिनो हादर सिबिनाय ओ खनाय माखासे खुगा मेथाइ मोननो हायो जोङो बेबायदिनो बैसागु बोथोराव खननाय जेरै सेंग्रा सिख्ला एदावलायनाय ओ बिबाजै बिबोनां एदावलायनाय बेबायदिनो बेफोरबायदि खुगा मेथाइ खननो हायो जोङो ओ मोननो हायो आरो।
अ।
खौ बांद्राय बेफोरखौ जोङो बाहायोबा बुथुमनानै दोननो रोङैयाव गोमालांनो हमजोबबाय थिग बेबायदिनो जों ओ खुगा थुनलाइनि सिङावनो थानाय ओ बाथ्रा भाव बाथ्रा फानदायफोरबो मोननो हायो बे बाथ्रा फानदायफोराबो माखासे या मानो गोमालांनो हमजोबबाय आरो गोदो बुथुमनानै दोनो